हेल औ खोनादों ना? ओ बिदिब्ला जोंहा दायो माइ गायनायनि सायाव सावरायनि ना?
औ
ओम बोथोराबो जोंना ओ दायो माइ गायनायनि दैज्लां बोथोर सफैबाय जे हेतु बरफ्राथ जोंहा ओं माइ गायनानै जाग्रा हारि हिसाबै ओ माइ गायनानै जाखायो ओम जोंहा दैज्लां बोथोराव ओ बिदिनो गासिबो बरफोरनि नखर नखर खर दा माइ गायनाय हालेवनाय बेफोर बेफोरबायदि नुनो मोन सिगोन आरो।
औ।
ओम गोदोनि समावहाय जोंहा बिदिनो बयबो माने ज ज दुब्लियाव ओंखार ओंखारलायनानै बिदि माइ गायलायलायनाय बिदिखौ नुयोमोन आरो नाथाय आथिखालाव एसे खम जाबाय आरो बेफोरखौ बांद्राय नुनो मोनलिया बेनि ओमफ्राय ओ
औ। औ। हेल'।
औ खोनादों ना?
औ। खोनायखैमोन दासो खोनाबाय। औ दासो
औ औ। अ खोथिया फोनो थाखाय ओ जोंहा गिबियावनो माइखौ सोमना लाग्रोनाय जायो आरो। खोनाद ओ खोनादोंना?
खोनादों।
औ। उम बिदि ओ जोंहा फुख्रिफोराव माइखौ सोमना ला सिगोन ओमफाय सोमना लानानै ओ हरसे बा हरनै बिदि सोमना दोननाय जायो आरो। बेनि उनाव ओ जेब्ला ओ हरनै जायो अब्ला माइखौ थिखोनानै ओम सो खायसे थालिर बिलाइफोरजों बा खायसे जि फोरजों बिदि खोबनानै दोननाय जायो आरो माने गाजा बेरहोनो थाखाय बिनि उनावहाय हाखौ मोजां हालौवग्लिनानै ओ फो नाय जायो आरो माइखौ बेनिफ्राय माइ फोखांनानै जोंहा ओ नैजिबा दिन बा थामजि साननि उनाव ओ माइआ माने खोथिया फुजानाय महराव जायो आरो देरो।
औ।
बिनि उनावहाय उम खोथिया फुसिगोन फुनानै माइखौ गायनाय जायो आरो ओमफ्राय माइ गायनाय समावबो जोंहा माखासे नेमखान्थि दङ जेरै बर'फ्रा ओम गोदोनि समाव जोंहा माने बिदि माने गोबां इदि फुजा फाथालि बिदि होलाय लायनानै माइ गायनाय जा योमोन आरो दाबो खायसे खायसे जायगायाव नुयो ओमफ्राय जोंनियावबो न' नवाव बिदिनो खालामो आरो माइ गायगोन गायजेनगोन खालि ओ दुब्लियाव माने मोजां मोजाङै दुब्लि बे जाय दब्लायाव गायगोन बिनि दब्लायनि आलियाव मोजाङै लिरना लानानै साफा खामना लानानै बुद प्रसाद बिबार आलारि धुप बिदि होलाङो आरो दै गो थार लांनानै ओम फुजा होनाय जायो आरो ओमफ्राय फुजा होनानै माइखौ ओ फुजा होखांनायनि उनाव माइखौ गायनाय जायो बै- फुजा होनाय समावहा जोंनिया माने थालिर ओ खायसेया थालिर दंफां गायो आरो आलियाव ओमफाय खायसेया अ बेफोरबायदिखौ गायनाय जायो ओमफ्राय बेखौ गायनायनि जाहोनालायनो माने थास'फोरा जेरै फेंखा- खा बारायोना बेथ' जानला मोनला थैया नालाय बेखायनो माने माइयाबो जोंना बै थास' बायदि फेंखा बाराय बारायनाय बायदि माने गसा बारायथों होननानै फोथायनानै गायनाय जायो होननानै ओ मोन थिदों आरो बिनि उन उनावहाय ओ जोंहा माइखौ गायसिगोन बे गायनानै ओमफाय लास्टाव जांख्रा जानाय समाव ओ बेखालियैनो बयबो बिदिनो गायफैलायो आरो गामिनि मानसिफ्रा ओमफाय गायलायलाय नाय उनावहाय जेब्ला माइ गायखांङो अब्ला माने सा साहा माने जाय दब्लायाव गायदोंना बे दब्लायनि साहा खनायाव माने बाख्रि गायनानै गारबोनाय जायो आरो। जोंना। बिदिनो ओ गायनाय जायो आरो। ओ नोंथांमोननि जायगायावहाय माबोरै बोरै खालामो एसे खिथानो हागोन नामा?
अ औ जोंनियाबोथ' ओ नों थां बुंनाय बायदिनो माने माइ गायनो थाखाय माने ओ जेथिया माइ हायो बे मेसें बोथोरावनो माने खोथिया फोनो थाखाय जेसेबां गायगोन दखाननि माने माइज्लि लाखिनाय जायो बे माइज्लिखौ माने खोथिया फोनो थाखाय माने हाखर बा दैसाफोराव माने बस्थायाव फाथोनि बस्थायाव खानानै सोमना दोननाय जायो आरो हर नै ओमफाय सोमना दोन खांनायनि उनाव माने खुलिना दोननाय जायो आरो जाहाथे माने ओ बे हरावनो माने गाजा बेरना थानो हायो ओमफ्राय सायाव खोबना होनाय जायो जेरैबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदि ओ प्लाष्टिक बा दारा आरो थालिर बिलाइ बेफोरजों खोबना होनाय जायो। जेब्ला ओ बिनि अखानायै माने खोथिया थिलिखौ मोजाङै एवनानै ओ माने खोथिया थिलिखौ मोजां मोसौजों एवोब्ला मै होनानै मोजाङै एवोब्ला बांसिन मोजां जायो आरो। दायोथ' ट्रेक्टरजों एवो अब्लाबो माने जोंहा ओ मोसौनि ओ मोसौजों मैखौ होनाय जायो आरो खेबसे बेनिफ्राय होननानै दै सै सोननानै ओ खोथियाखौ माइज्लिखौ फोनाय जायो। होननानै ओ मोजाङै फालिनो मोजाङै बेरा होनाय जायो। जाहाथे बोरमा मोसौ दावफोरा माने जाफैनो हाया। मोजाङै बेराफोरखौ होनानै ओ दोननाय जायो आरो आरो माने नायहैबाय थानो नांगौ जायो आरो खोथिया होनाय जायगाखौ थिलिखौ माने न' साखाथियावनो होयोब्ला मोजां जायो आरो गुबुन जायगा बा फोथारफोराव फैयोब्ला नायहैबो थानो हाया। दायोथ' जोंहा न' खाथियावनो फोनाय ए माने नाहे ओ नाय-नायबाय थानो हायो आरो। दाउ, बोरमा हाबदों नामा होननानै। ओ बेनिफ्राय माइ गाय खालिथ' नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जोंनियाबो बे आलारि बाथि जा बा न'खरनि आइजोआ फुङावनो दुगैनानै ओ माने गायग्रोना होनाय जायो आरो कस्थ'खौ बे न'खरनि बिगोमा बा आइजोआ गायखांनायनि उनावसो माने गुबुन रुवानिफोरा गायनो हायो आरो। बेबायदिनो जोंनि जायगायावथ' गोदोनि समाव बांसिनै ज' ज' गायनाय जायोमोन सावरि जालायनाय जायोमोन आरो बांसिनानो दायोथ' माने ओ बेबायदि गैलिया समाबो इनिफ्राय दा ओ हाइज्राखौनो बांसिन लानाय जायो आरो थि काबो गायनाय जायो किसुमान बो गायो औ थांनाय बोसोरावथ' ओ एक बिगायाव ओ गु-गुजौ रां बेबायदि जादोंमोन दायो एसे बारायबावनोसो हागौ बेनिफ्राय आरो हाज्रायाबो थामजौ रां जायो जोंनिया। इनिफ्राय दा ओ हाइजिराखौ माने जोंनि गामियाव खामलाखौ बांद्राय मोननो थाङा आरो। माने मोनानो आरो जाय थाबनो मो ना आरो। माने इनिखाइनो जोंनिया माने खाथि खाला गामि बा खाथि खाला जेनेबा जोंनि सिगां माने जोंनि जोंनि गामियाव गायनायनि सिगाङाव गायखांनायबो बा जोंनि गायनायबो जायगा दङना बिसोर गायहैयोबा जोंनि गामियाव लाफैनाय जायो आरो। हाजिरा गायहैनो जाय जाया मानो लाबना होयो जेरैहायो लाना फैयो आरो माने गारि गारि भारा होनांगौ जायो। ओमफाय आलासि जेराव दङ गासै फायो आरो जोंनि गामियाव माने गासैनिबो फैनानै जयैनो गायो एनिफ्राय अ माने जोंनि गामिनि मा माने ओ हा जिरा गायग्राया खम आरो माने सुबुङा सिगांथ' सिख्लाफोराबो गायो। मोन। दायोथ' ओ बि माने जुलि जाबा दा गायलिया आरो। फाय लाबोनाय जायो इनिफ्राय औ हालजांख्रायाव माने ओ पाल्ला गायलायनायफोरा फैयो आरो। पाल्ला गायना दोननायफोरा हाल जांख्रायाव ज' जयैनो लिङो। बे हालजांख्रा गायखालिबो ओ फोथारावनो माने ओइ हाब्रु फोनलायनाय जायो आरो। हाबो फोनलायनानै न'नि बिगोमा बा न'नि बिगोमाखौ फोननानै बे हाब्रुखौ लाना फैयो फैनानै भान्दाराव माने फोनना होफायो आरो माने लिर लिरना होफायनाय जायो आरो गसा गसा खौबो लाना फैफानाय जायो। ओमफ्रायो औ बिदिनो आरो ओ माने बैखालि जानाय लोंनाया बो माने ना बेदर जि होयो आरो माने मोजां होयो आरो मोजां होयो सानफ्रोमबोथ' मानो औ। खामला थायोब्लाथ' होखायो ओ अब्लाबो बै दिनाव साबसिन होनाय जायो आरो। माने फारला गा गायलाय ना जालायनाया दङ आरो। बै जा औ नोंसिनिथिं माबायदि गाय
जोंनियावबो बिदिनो ओ सिगांनि समाव एसे बांसिनमोन आरो। बिदि फाला गायलाय लायनाय माबानायफ्रा ओमफाय दानियाथ' माने रावबो माने सोलाबलायला आरो जेनेबा जोंहा गायब्लाब बो गायो बिदिनो जाब जाब जायो आरो। गायलायलायनायफ्रा ओंखायनो बांद्राय ओ बिदिम फाला गायलाय लायनायफ्रा एसे ख खम जालांबाय हाजिराफोरखौ लानानै बांसिन गायनाय जायोसै आरो दाना अब्लाबो माने जोंनियाबो माने जेलानि खि माइ गायनाया जोबो जांख्रा जायो। ओ बैखालि ओ हाल जांख्रा खालि गामिनि बयबो माने ओ हमना ला दब्लायसे से दब्लायनैल दंबाबो गामिनि बयब बो ज' ज' गायफैयो आरो बिदि ओं गाइ होनायखौ नुनो मोनो। ओ ओ बिदिनो जासिगोन लोंसिगोन रंजासिगोन आरो बे खालि जेनेबा मावनाय ओ दुब्लिनि खामानिया बे खालि जोबस्र खासिगोन नालाय बिनिखायनो ओ बि बिदिनो हाब्रु फुनलालायनाय मानाय बिदिया जोंनावबो जायो आरो।
औ औ
बिनि उनावहाय बै ओ नों नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै ओ बाख्रियाव ओ बि बिदि हाब्रु आरो माइ गसा लाबोनानै दोन फैयो बिदिया जोंनियाव बो दङ आरो नेमा
औ औ
खालि माने बे माइ गसा से एसे लाबोनानै बाख्रियाव बिदि गायनानै दोनफैयो आरो ना हाब्रुजों इदि लाबोफानानै गायना दोननाय बिदिखौ नुयो आरो
औ औ
बिदिनो गायनाय जायो माइखौ
औ औ बिदिनो समाबो जाबाय नामा जोंनिया
औ दे